खोनादों
अ मा नोंथाङालाय दालाय
नै ओरनो जिरायनानै दङ फैदों
जेबो नङा र' मा खालाम नोंथाङा मा
हो
नोंथाङा ओरैनो दंना माबा मोनसे खामानि मावदों दा नोंथाङा खोनायाखै नोंथां अ नोंथाङा दायो मा मावगासिनो दं नोंथां मा जाखो नोंथां अ एबार खोनाबाय
ओं खोनाबाय खोनाबाय
अ
नोंथाङा फ्रिना दायो।
औ औ फ्रि
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ सावरायनो हागोन दे
अ बिदिब्ला नोंथाङा गोदोनि सोलोंथाइ राहा आरो आथिखालनि बेनायनि सायाव माने से बुंनो हागोन नामा माबाफोर
खोनादों ना
औ औ हागोन।
औ बिब्ला बुंलाय नोंथां। औ बिदिबा बुंदो दे नोंथां
अ गोदोनि सोलोंथाइ राहा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां गोग्लैसोनाय। खौ नुनो मोनोमोन
औ नंगौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नों बुंबा नोंथां
औ
सोलोंथाइ लानो गोनां जादों नाडा़ होनबा जोङो माने फरायसालियाव थांनो होनबा गोबां जिंगासिनांगौनि खोथासो फैग्रोदोंमोन जों आथिंजों गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै सोलोंथाइ लाहै जोङो थांनो थाखायबो लामाफोरनि थाखायबो प्रब्लेम बिदिनो न'खरावबो प्रब्लेम न'आवबो बिदिनो जानो थोआ मानो थोआ बिमा बिफाया लाव लावखार दोनहरनानै जायोमोन मादोनि गोदोनि बिमा बिफाया जोंनि सोलोंथाइनि सायाव बारा सांग्रां नङैखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां नाथाय औ आथिखालाव जोङो गोबां बिमा बिफायानो सोलोंथाइनि फारसे सांग्रां जानाय थ' जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां आथिखालनि बिमा बिफाया जों सोरांनाय लोगो लोगो लोगो नोंखौ मा खालामगोन नोङो बिजाब फरायनो होगोन बिदिनो फरायसालियाव थांबा दोनहैगोन लायनाय समाव लाय-गोन मोजां मोजां गाननाय जानाय मोनगोन नाथाय गोदोनि दिनाव मामोन नों गाननाय जोमनाय ना मा जे जेबो जोङो माने बिनि फारसे जेबो सांग्रांथियानो गैलायलायामोन आरोना माने फरायसालियाव थांबाबो देरग'लायनासो थांनाय जायोमोन बिदिनो अबेबा दंफां गाखोना थानाय दैयाव दुगैनाय अबावबा दुब्लि फोथाराव लामा दथायाव गेलेना थानाय जों बैफोरखौसो नुनो मोनो नुनो मोनो आरो नाथाय आथि आथिखालाव बैफोरखौ जों गोबां खम नुनो मोनसै बयबो सोलोंथाइनि फारसे जोबोर सांग्रां जानाय खौ जों नुनो मोनसै आरोना
औ औ
थिग बेबायदिनो जोङो सों सिलेखा सोलोंनो थाखाय जों गाव गावबो सोलोंनांगोन जों सोरबा नारसिननायजों जों सासे गिदिर मानसि जेबो जाहैनो हाजोबा जों जाय मानसिया लेखा सोलोंनो गोसो बै मानसियाबो जोङो गोसो थानांगोन आरो जाय मानसिया गिदिर गोलाव जानो लुबैगोन बैफोरबायदि मानसिया गावनो निजे गोसो होनानै जों बिजाबफोरखौ फरायनांगोन बिदिबासो जों सोलोंथायाव दावगानो हागोन नाथाय गोदोनि दिनाव फरायग्राफ्रानो बारा गोसो गोसो गैखायामोन नोंथां माने बांसिन मानसियानो बिदिनो बबावबा गेलेनाय थानाय अबेबा बिदिनो गोजान गोजान हो दाहोना लावखार थाहैनाय दोननाय बेफोरखौ नुयोमोन आरो बांसिन बिमा बिफायानो माखा आंखालामोन लेखा फरा फरायनो थिननायखौ जों बारा खोनानो मोनामोन आरो दाहोना लावखार दोनना जानायफोरखौसो जों बांसिन नुनो मोनोमोन
औ औ
बेबायदिनो आरो जाय फरायो बेफोरो जोङो इदिनो क्लास मेट्रिक पास क्लास टेन जानाय समावनो जोङो सा ख्रि मोननाय साख्रि होनायखौ जों नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बिए एम ए पास जानानैबो साख्रि मोननायखौ जों नुनो मोनला आरोना गोबां लाइमोनफोरानो माने बेखार जाना थानायखौ जों नुनो मोनसै
औ नंगौ नंगौ नोंथां
नोंथांआ बिनि सायाव उम एसेसो खिन्थााहरबावनो हागोन नामा आंनो
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथां आङो फोरमायलांसै खोनादोंना नोंथां
औ औ जागोन दे
औ जोंहा गोदोनि सोलोंथाइ राहा आरो आथिखालनि सोलोंथाइ राहा होनोबा माने गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनदों माने ओ गोदोनि समाव जायैबाय जोंहा मा मोजां लामाबो गैयामोन आरो मा सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा फरायसालिफ्राबो माने नांगौ बायदि गैयामोन आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथां औ जायनि जाहोनावहाय माने गोदोनि मा सुबुं माहारिफ्रा माने गोलैसोनाय जालांदों आरो
औ
औ मानो होनोब्ला बिसोरो मा गोसो बायदि माने फरायसालिआवबो थांनो मोनाखै आरो ना
औ औ
आरो मा गोसो बायदियै नांगौ बायदियै गानग्रा जोमग्राबो मोनाखैमोन आरो आरो थांग्रा फैग्रा थांलाय फै फैलाय हानथा मेलानि थाखायबो बिसोरो माने गोबां खसथ'यैसो थांनांगौ जायोमोन आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो फरायसालिआव थांनाय जायाखैमोन आरो आरो बांसिनानो बिमा बिफाया मा गोदोनिआ खामानि दामानिआल थुस'नोमोन आरो सोरबा बायदिया गथ' गथायाइफोरखौ मानि लावखार बाहोना रुवाथि बैफोरबायदि दोननानै जानायखौ जों माने गोबां खोनाबोदों आरोना बैफोरबायदिनि थाखायनो बिसोरो माने सोलोंथाइआव माने दावगानो हायाखैमोन आरो नाथाय जोंहा आथिखाल मुगायावथ' जों गोबां दावगाहोनायखौ नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला जोंहा आथिखाल मुगानि मा बिमा बिफाया माने गथ'फोरखौहाय माने गासिबो बांसिनानो माने फरायसालियाव थिनहरनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नाथाय गोदोनि समावहाय जों बैबायदि थिनहरनायखौ नुनो मोनामोन आरो आरो बेबायदिनो बिसोरो माने
फरायनायाव माने आथिखाल मुगानि फरायसाफ्रा बेफोरबादि नांगौ बायदिखौ मोननायनि जाहोनावनो माने बिसोरो दावगानो हादों आरो नाथाय गोदोनि सुबुं फ्राथ' बेफोरबायदि मोनाखैमोन नालाय बिसोरो माने गोबां खसथ'यैसो फरायनाय नालाय बिनिखायनो बिसोरो माने
बांद्राय माने फरायसालिआवहाय थांनो गोसो जायामोन आरो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ मोनैनि थाखायनो आरो बिस्रा मा गोदोनिया थोजासे बिबांनि माने फोरोंगिरि फोरबो गैयामोन लेखाफोरबो गैयामोन आरो फोरोंनायफ्राबो माने गोदोनिया एसे आलादामोन आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माने बांद्राय रोङामोन आरो आरो फोरोंगिरिफोराबो माने बांद्राय थोजासे माबा मा होनो रोंगौथि गैयामोन आरो खोनादों ना नोंथां औ नाथाय दानि फोरोंगिरिफ्राथ माने गोबां रोंगौथि गोनां आरो गोबां फरायनाय आरो गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि फोरोंगिरिफोरा बि दिनो बांसिनानो थाखो गु आरो थाखो जिसिम फरायनाय फोरोंगिरिफ्रा मा होनो फरायसाफोरानो माने फोरोंगिरि साख्रिबो मोनोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो आरो जों नुदोंबो आरो नाथाय आथिखाल मुगायावथ जोंहा थाखो गु आरो थाखो जि फरायनानै जों फोरोंगिरि मोननायखौ नुलिया मानो होनब्ला आथिखाल मुगाया जौगालु मुगा आरो बे मुगायावहाय जाय सुबुङा गोरों बैफोरबायदि सुबुङासो माने साख्रिखौ मोननो हासै आरो आथिखाल मुगायाव जों मा होनो साख्रि होननाय बुसथुखौ जों माने नागिरबाबो मोननो थांलिया आरो हाजार गिदिर फरायनायानो जा मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव फरायनाया माने गोबां जौगाबाय आरो माने जोंहा मा बादायलायनाया बांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नाथाय गोदोनि समावहाय जोंहा बेफोरबायदि बादायलायनायबो गैयामोन दंमोनब्लाबो एसेलमोन जायनि जाहोनावहाय जायफोर सुबुङा मेट्रिक पास जायो बैफोरबायदि सुबुङानो माने सोरखारि साख्रिखौ मोननो हायोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगाया जौगासारनायजों लोगोसे माने सोलायलांनो हमबाय आरो फरायसाफोराबो माने आथिखाल मुगानिया माने गोदोनि सुबुंफोरनिफ्राय एबा गोदोनि फरायसाफोरनिफ्राय गोबां गोरों जानो हमबाय आरो मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव जोंहा बिजाबनि लिरगिरिफोराबो माने गोबां गोथौ गोथौ लिरनायखौ जों नुनो मोनबाय बिजाबाव नाथाय गोदोनि समावहाय बैफोरबायदि लिरगिरिफोरबो दानि जुगनि लिरगिरिफोरबो गैयामोन जायनि जाहोनाव गोदोनि बिजाबफोराव माने गोथौ गोथौयै लिरनाय सोदोब बाथ्राफोरखौ जों नुनो मोनाखैमोन आरो बिदिनो जों साननानै मोनोदि गोदोनि समावहाय जोंहा माखासे मा मेसिन बुस्थु बायदिसिना दिरुननायखौ जों नुनो मोनामोन जायनि जाहोनावहाय बिसोरो मा गोदोनि सुबुंफ्रा माने सोलोंथाइ गैयामोन बैफोरनि थाखायनो माने बिसोरो दिहुननो हायामोन आरो नाथाय आथिखाल मुगानि फरायसाफोरा माने सोलोंथाइ लानाय राहा माने गोबां गोजौ थाखोसिम लानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माखासे मेसिनारि आगजुफोरबो दिहुनन्नायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आरो आथिखाल मुगायाव जों माने बांसिन सुबुङानो गावनि जायगायाव फरायालासिनो गुबुन दाब से जायगायाव जों फरायहैनायखौ नुनो मोनबाय थिग बेबायदिनो जोंहा मा भारत हादरनिफ्राय गुबुन हादरावबो जों फरायहैनायखौ एबा सोलोंथाइ लानायखौ आथिखाल मुगायावहाय नुनो मोनबोदों आरो
बेबायदिनो बिसोरो गुबुन हादरावहाय सोलोंथाइ लाहैनानै गावनि हादराव फैनानै खामानि मावफैनायखौबो जों नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो बिसोरो माने गुबुन हादराव बेबायदिनो माखासे दिहुनथाइफोर एबा माखासे मेसिनफोरखौ नुबोनानै आरो सोलोंना फैनानै बिसोरो गावनि हादरसो हादरावनो फैनानै माने बानाय फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नाथाय गोदोनि समावथ' जोंहाथ' बै फोरबायदि मेसिनफोरबो गैयामोन मानो आरो सोलोंथाइ फोराबो माने सोलोंथाइ बिथिङावबो जौगानाय नोङामोन बेफोरनि थाखायनो माने गोदोनि सुबुंफोरा माने बैफोरबायदि माखासे मिसिनफोरखौ दिरुन्नो हायामोन आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' रायज्लायनायनि समाबो जाबाय
औ औ नोंथां औ औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ दे। गिदिरा जायाल